हेलौ औ
अ गोजोन बेलासिनि हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ ओ जों दायो बे समाव मबेइलनि बागै सावरायनोसै नोंथाङा बे समखौ मबेइलनि बागै सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो बे खाबुखौ होग्रोनाय जाबाय नोंथाङा दायो बे समखौ लानो हासिगोन।
औ नोंथां। मबाइल होनो ब्ला माने जोङो जामबुं होनना बुंनाय जायो आरो औ बे जामबुंखौ आं माने फोरमायनो सानदों जामबुं होनोब्ला माने जोंनि मोनसे आइजें। माने जेखौ लानानै जोंनि माने जिबनाव जोङो सानफ्रोमबो बाहायनाय जायो आरो ना जेरैहाय जोङो सोरखौबा कल खालामनोबा माने जोङो बे जां जोंनो माने जो खालनानै बे मानसिया माने जाहाथे थाया गुबुन जायगायाव दङब्लाबो जोङो बे मानसिखौ बे जामबुदोंनो माने कल खालामनानै जों रायलायनो हायो आरो आरो नङाब्ला जोंफोर माने दानि जुगावथ' माने बिदिनो मबाइल जाम्बुंनि जुग जाबायना जोङो सोरखौबा फोरमाने मोखांजों मोखां नायनानै रायलायनो गोसोब्लाबो जोङो बे जबुं नि हेफाजाबदोंनो वाटसएप खालाम एबा फेसबुक एबा इन्सटाग्रामफोराव माने जोंफोरो कल खालयनानै जोङो रायलायनो हायो आरो
औ नंगौ
जाम्बुं होनोब्ला मोनसे मास मिडियानि बे मोनसे टेक्न'लजि माने जेखौ साइन्टिस फोरा एबा इन्जिनियार फोरा माने दिहुननाय जादों जामबुं होनोब्ला माने जोङो बे जाम बुङाव जामबुंजों लोगोसे बुहुद गुबुन गुबुन खामानि जों मावनो हायो आरो जेरैहाय आं बुंलां बाय जोङो सोरखौबा कल खालामनो हायो जेबोब्ला जोंफोरो निउसफोर नायनोबा जोंफोरो रादाबफोर नायनो गोसोबा जोङो बे जामबुंजों लोगोसेनो जोंफोर बे रादाबफोरखौ जों नायनो हायो। माने जोंनि बुहुमाव माने जेसेबांखिनि जाथाइफोर जादों माने माने जि जायाखै जोङो बे बेफोर जाथाइफोरखौ दाना बे जामबुंजों लोगोसे माने बुहुद माने गोरलैयैनो जोंफोरो मिथिनो हायो। एबा नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोंनि मिथियो जोङो आगोल जोंनि आबै आबौ एबा जोंनि माने आगोलनि जुगाव जोंफोर बे निउसफोरखौ रादाब फोर रादाबफोरखौ नायनो नायनो होनब्ला जोंफोर माने निउस पे पार एब्ला नङाबा बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो लाइजामफोरजोंसो माने जोंफोर मिथिनो मोनोमोन। माने दाना बे जामबुं फैनायनिफ्राय माने जोंफोरो बिदि निउसफोरखौ नायनो गोसोब्लाबो जोंफोरो जेरै आं बुंलाबाय जोंनि इउटुब एबा फेसबुकफोराव एबा बिदिनो गुबुन गुबुन माने जामबुंनि एप्लिकेसन फोराव जोंफोरा थांनानै जोङो नुनो मोनो आरो औ औ ओय आरो आं बुंबावनो सान जेरैहाय जोंनि जेरैहाय जोंनि जानबुं जेरैहाय जानबुंआ माने जोंनि जिबनाव गोरलै खालामना होबाय माने बेबायदिनो माने खहाबो दङ आरो माने जोंफोर बे मबाइल खौ जामबुंखौ मारैहै बाहायो
औ औ
बाहायब्ला माने मोजां जागोन माबारैहाय बाहायोब्ला माने गाज्रि जायो
औ
थाङा माने बिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंगौ नोंथांनिफ फ्राय बे जानबुंनि सोमोन्दै गुवारै बि खना होनायाव आंबो गोबां बुजिनो हाबाय आरो सोलोंनो हाब बाय नोंथांखो साबायखर होदों आंबो आंनि जि बुजिनाय मिथिनाय आं बेखो नोंथांदों फोरमायलायनो थाखै आंनो बे समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखो हामबाय होनदों नोंगौ जोङो जानबुंखौ मोजांजों जोङो बाहायोब्ला मोजां जायो जुदि गाज्रिजों बाहायोब्ला निस्सय गाज्रि जायो आरो जों दायो बेबायदि नुबाय थादों सोरबाया दिनै बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां मोजां खामानिखो मावदों गांनि गावनि थांना थानायनि गावनि राहा लामाखो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबाङा बेबायदि मोजाङाव बाहायनानै साक्सेसबो बा जाफुंसारनायखोबो जों नुनो मोनदों दिनै थिग बेबायदिनो जानबुंनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनि फंबाय बा बिब' बिनानावफ्रा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव सोरबाया फरायनो थाहैदों सोरबाया बा जब मावहैदों बा साख्रि मावदों आरो सोरबाया दिनै ओ खामानिफोर मावनो थाहैदों बिनि गेजेरजों दिनै जोङो न'आव थानानैहाय जोङो बेसोरखो ओ खबर लाहरनो जोङो सानब्लाबो निस्सय जों बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो मोजां गाज्रि माबोरै दं मा खालामदों बेफोरफोरखो जोङो बे जानबुंनि गेजेरजों मोजाङै जोङो बेबायदि खबरफोरखो लालायनो हायो आरो गोसो जायोब्लानो जोङो बेखौहाय बिसोरजों मोखांजों मोखां नायलायज्लानैहाय जोङो रायज्लायनो सानब्लाबो जोङो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो नायज्लायनो हायो बेबायदिनो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरखो जोङो थांनानै नुहैयाब्लाबो जोंनि जिहेतु न'निफ्राय थाहैनाय फंबाय बिनानावफोर बा बिदा फंबायफोर बेसोर थाहैनायनि गेजेरजोंनो जोङो बिसोरनि जानबुंनि गेजेरजों बा जोंनि जानबुंनि गेजेरजों जों भिडिअ' कल खालामनानै रायज्लायनानै मेगनजों जोङो बे जायगाफोरखौबो नुनो मोननायखो जोङो नुनो मो जोङो मिथियो आरो बेबायदिनो गाज्रि लामाजों थांनाय जिहेथु जायहा बे जानबुंखो मोजाङाव बाहायाखै गाज्रियाव बाहायदों बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि ओ सुबुंफोरफोरखो सोरबाया खारनाय सोरबाया अबावबा बेबायदि गावनो बेबायदि मोजाङाव बाहायालासिनो गाज्रियाव बाहायनानै गावनि जिउखौ बेबायदि संहार खालामहैनायखो जोङो नुनो मोनो गोबां बेबायदि ससेल मिडिया बा बे जोंनि निउस बा ओ खौरांफोरनि गेजेरजों जोङो मिनथिनो मोनो निस्सय गाव गावनो गावनि लामाखो फोजोबनानै लाहैनाय गाज्रि लामाजों थांनाय सोरजोंबा बिदि थगायनानै लांजानाय बे जानबुंनि गेज गेजेरजों गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो सिगाङावहाय मिनथियोमोन जिहेथु जोङो जिबायदि खौरांफोर खोनासंनो सानोब्लाबो जोङो टिबि फोरनि गेजेरजों जोङो ज' ज' थांनानै माबा मोनस से अबेबा जायगायाव बा जुगथ' दावहाफोर जादोंब्ला जोङो बे खबरखो लानो थाखाय जोङो सोरनिबा न'खराव गंसेफोर बेबायदि टिबि बा टेलिभिजनफोर थायोमोन बेयावहाय जोङो थांनानै ज' ज' जिरायनानै जोङो नेनानै नायहैयोमोन आरो बेदिनो सोरनिबा न' खरावहाय रेडिय' थायोमोन बेयावबो जोङो बर' रादाबफोरखौ जोङो मिनथियोमोन जेरै अनजालि दैमारिनि बिथांनि बिबायदि रादाब होनायखो जोङो खोनानो मोनोमोन दायो जोङो जोंहा दायो बेबायदि रेदिय'फोरखोबो जोङो बाराय एसेबां नुनो मोनला मानो होमबा बे रेडिअ'फ्रा थायोब्लाबो गोदोनि बा आजै आजौ बा आबै आबौमोननि सोरनिबा न'खराव गंसे बा गंनै बेफोरबायदिया थानो हागौ नाथाय जोङो दायो जानबुंनि गेजेरजोंनो जिबायदिखो जोङो ओ खौरां नांगौब्लाबो जोङो खौरांनि बेबायदि सेनेलाव थांनानैनो जोङो गासै सानसेयाव जेसेबांखिनि जाथाय जानाय जों बे जाथायफोरखो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनो नायनोब्लाबो जोङो इउटुबफोराव जोङो जेरै सार्च खालामनानै जोङो गोबां बेबायदि रादाबफोरखौ जों नुनो मोनो जानबुंजों गोबां बेबायदि जोङो सहायबो खालामनो हायो जेरै जोंनि जानाय बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो अनलाइन गोबाङा दिनै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखोबो गोबां जोङो अर्डार खालामनायखो नुनो मोनो जानबुंनि गेजेरज जोंनो दोनै बिथांमोना जोंनि न'सिम फैनानै होफैनाखोबो जों नुनो मोनो मानोना जोङो गावनि ड्रेस पातिफोरखोबो जोङो जेरै गोबां बेबादिनो ओ फ्लिपकार्ट बा एमाजन मेस' बेफोरबायदियावहाय गावनि गोसो बायदि गावनि मेगनजों जोङो मोजां गाज्रि नायनानैहाय जोङो बेबायदि अर्डार खालामनानै जोङो जोंनि नांगौखौ जोंनि न'सिम दैथायहरनाय बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां बेबायदि सहायफोरखौ जोङो मोननो हायो जानबुङा जोंनि थाखाय गोबां मोजां खामानिबो मावदों आरो ओ सोरनिबा सोरनिबा जिबननि थाखै बेबायदि गाज्रि खामानिफोरखोबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नों थाङा दायो बे समाव जानबुंनि सोमोन्दै आरोबाव फोरमायनो हाबावगोन
माने जोङो जानबुं जानबुं होनोब्ला माने जोङो सुबुंफोरनि सायाव जोङो बे जानबुंखौ एबा मबाइलखौ जोङो मारैहाय बाहायो माने बियो जोंनि सायाव थायो आरो ना जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय माने जि मोजांफोर एबा गाज्रिफोर नोंथाङा फोरमायलांबाय मोनथिना गाहाम मोनबाय आंबो बुंनो सानदों दों आरोना। माने जानबुंखौ जोंनि जिबनाव माने जों मारैहाय मोजाङै बाहायनो हागोन? जोङो बेखौ माने अरायबो जों साननांगौ आरो। जेरैहाय जोङो जेरैहाय जोङो फोरमायलांबाय जोङो जानबुंजों लोगोसे बहुत मोजां मोजां खामानि जों खालामनो हायो जेरै जों फोर सोरनिबा सोरनिबाफोर निउस मिथिनो गोसोब्ला एबा जों फोर सोरनिबाफोर माने रोंगौथिफोर मोजां मोजां रोंगौथि माने बिथां-बिथांमोना दाना बे जानबुंनि ससेेल मिदिया होननाय मोनसे थायो‌ वेबसाइट फोर बेयाव माने गावनि रोंगौ थिफोरखौ गावनि मोजां मोजां माने जेरै संनाय खुरनाय एबा मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय बेफोरबायदि भिडिअफोर खौ होनानै माने जोंङो गुबुनफोरखौबो फोरोंनो हायो।
नोंगौ
बेनिफ्राय बिदिनो जों फोर दाना बे ससियेल मिडियाफोरावबो भिडिअफोरबायदि आपल'ड खालामनानै इयउटुबाव एबा फेस बुगाव माने जों फोर मनिटाइस खालामनानै माने जोङो रां खामायनो हानाय बिदिबो माने जोंना लामा दङ आरो जोङो बिदिनो रां खामायनानै माने जोंनि न'खर खौ मारै सलायनांगौ एबा जों गावनि नांगौखिनि जेसेबां फैसाफोरखौ खौ माने जों मारै आरजिनो हायो बेनिबो लामा दङ आरो अ बेनिफ्राय आं दायो आं गाज्रि खौ बुंबावनो सानदों। जेरैहाय माने जोङो जानबुंखौ बे मबाइलखौ जों बाहायनो रोङाबा माने जोंनि जिबनाबो खहा जायो जेरै आं बुंनो सानदों माने जानबुंदो माने बिदिनो फरायनायफोराव गोसो होआबानो एनिटाइम बिदिनो भिडिअफोर नायबाय थानाय एबा बिदिनो गाज्रि गाज्रि खामानि मावनाय माने बेफोरखौ जों दानि जुगाव मान जों नुनो मोनो आरो माने बेनोसै जों फोर माने जोंफोरनि सायाव जोंनि जिबनाव माने जानबुंङा माबायदिहै माने खालामो आरोना जोङो बेखौ रोंनांगोन जोङो बेखौ रोङा जारा जोङो एनि टाइम ओरैनो बेजि जां मुंखौल' मोजां होननानै बाहायबाय थाब्लाबो जानाय नङा माने जोङो जोंनि दानि आथिखालनि जुगनि माने सेंग्राफोर एबा सिख्लाफोर माने जों बिसोरखौ फोरोंनांगोन आरो माने जेरैहाय जोङो बा हायनांगौ जेरैहाय टेक्न'लजिया जोंखौ माने बे मोजांबो खालामनो हायो एबा जोंफोर बे टेकनलजि जों माने माने आं बेखौनो फोरमायनो सानदों आरो औ
बिदिब्ला जानबुंनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनानै जोबोर ओ बुजिनोबो हाबाय आरो बुजियैखौ मिथिबाय नोंथांजों जानबुंनि सोमोन्दै सावरायनायखौ दायो जों बे समावनो दोनथ'नोसै हामबायसै
औ गोजोन्थों